नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलि औ-औ दा आङो नोंथांनियाव ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथाङा बे बर' आइजोफोरा ओ जि जोमखौ बेवहाय माब्रै दायोमोन आरो बे दानाय लुनायाव मा मा ओ आगजु बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो खोन्थानो हागोन ना
औ-औ खोन्थानो हागोन नोंथां ओ जोंनि बर'फोरा दानाय लुनायाव बर' आइजोफोरा बिराद जबोद आखा फाखामोन बिसोरोहाय गावसोरनि गाननाय जोमनायखौहाय गावसोरनो दानानै गानोमोन जेरै दख'ना जोमग्रा बेफोरखौहाय ओमफाय जेरै जोङो ओ बिसिनाफोराव बनो थाखाय सिमा बेफोरखौ दानायमोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो जोंनि बर' हौवाफोरनो गाननो थाखाय जों गामसा बेफोरखौबो जों बर' आइजोफोराहाय गावसोरनो दायोमोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो जेरै जोंनि हारिनि सिनायथि जेरै मान बावनायाव बाहायनो थाखाय जों आर'नाइ बेखौबो जोङो बर' आइजोफोरानो दायोमोन बे दानो थाखाय जों गिबियाव बे बेखौ माबोरै खालामनाय जायो आं बेखौ बेनि बागै नोंथानो फोरमायनोसै जेनेबा जों सिगाङाव जिखौ दानो थाखाय जों खुन्दुंनि गोनांथि जायो सिगां समावथ' जोङो इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जोङो खुन्दुंखौ बानायनानै लायोमोन नाथाय दा आथिखालाव थ जोङो गोबां नि बायदि बायदि खुन्दुं जेरै पलेस्टार माइदि गोनां बायदि आलादा आलादा जेरै खुन्दुंफोरखौ मोननो हाबाय जोबनो गैयि आरो गोबां रां खाम मा होनो गाबफोरनि खुनदुं मोननो थाङो जोङो गिबियावनो जेनेबा दख'ना दानायनि बागै आं खोन्थानोसै जेनेबा गामसाफोर दाबाबो माबायदि खालामो सिगाङावहाय जों दख'ना माइदि दायोबा सिगाङनोहाय जोङो खुन्दुंखौ जेनेबा हाथ बा बारनिफ्राय दाथ' बांसिन बायनानैायो नालाय लाबोबाय जेनिफाय आवा सिफायबाय आवा फायखांनायनि उनाव माइदि माइदि होगोन बेखौ माइदि होनायखौ जोङोहाय न'आवनो बाहायनाय जेरै जों ओंखाम संनानै जायो माइरं माइरंनि आ जेरै जाव फिसा फिसा एंखुर थायो बे जोंहाय जोङो रुनानै बे खुन्दुंखौ माइदि होनाय जायो माइदिजों बे माइरंजों रुनाय जायो रुनानै मोजां सिफ्लेनानैहाय बेखौ ओ बिखौ सोरखियाव सोनानैहाय दांङा नाथायाव जेरै जायो थुनस्लाय खांनानै बेखौहाय रान राननो था फोराननाय जायो आरो बेफोरखौहाय दान्दाफोरावसो नानैहाय बे रानखांजोबनायनि उनाव जोङो बेखौ जि सोंनो थाखाय जों बे थु स्लायनानै दोननाय माबा खुन्दुं खौहाय जोङो बबेनाव सायो साखां जोबनानैहाय जोङो बे जि खौहाय सोंनाय जायो बे सोंनो थाखाय जोङो गिबियावनो नांगोन खुन्था दाङाना खुन
खुन्था ओमफ्राय खादिनि रासो ओमफाय आथिखालाव जोङो सिगां समावथ' दा क्रिल होननाय बे जि सों नो थाखाय बाहायो सिगाङाव बेखौ बाहायामोन नाथाय दा बाहायनायखौ नुनो मोनबाय बेजोंहाय जोङो बे क्रिलाव सोनानै बबेनखौ खुन्दुंफोरखौहाय सोंनाय जायो आरो दा बे सोंनो थाखाय जों बे खुन्दुंखौ बोनो थाखाय जों खा खादियावसो बिदिनो जिखौ सोंनाय जायो सोंखांजोबनायनि उनाव जोङोहाय बे सोंखांनाय खुन्दुंखौहाय रासोआव सो सोनाय जायो बे रासोआव सोनो थाखाय जों खुन्दुंखौ खायथाजोंहाय हायनानै सोनाय जायो गनसियावहाय बेखौ सोखांजोबनाय दि औवानि हासुङाव जों खनाय जायो खनखांनायनि उनाव जोङो सा सालखुन्थायावहाय आ जोङो जिखौहाय खायो बे दानो थाखाय जोङो साल खुन्था नांगौ बान गोजा सालखुनथाया जाहैबाय गं गरखा नांगौ ओमफाय गर गसा बौदांगि गोबां आरो फुथुल बायदिसिनाफोर आगजु फोर बाहायनानै जिखौहाय जोङो दानाय जायो आरो
औ
दानो थाखाय जोङो सिगाङावनो थार ओमफाय माखु ओमफाय माखुआवहाय जोङो जेरै दानो थाखाय जोङो खुन्दुंखौ मुस्रायाव सा नाय जायो माबायाव ओ मा होनो जथर बाहायनाय जायो सोरखि खि खौहाय खुुंदुंआव सोननानै जथर जों सानानै जों मुसाजों सायो सा साखांनायखौ जोङो माखुवआव सोनानै जिखौ रासो जों दानाय जायो आरो थार्दजोंहाय ओमफ्राय दाखांजोबनानै जोङो जि दानायाव बाहाय जोङो मु मु बायदि मु बाहायो बे खौ जेसे गोलाव दाबा जिया गानजानाय जायो बेखौहाय नायनानै जोङो फाथिनाफोर होनानै बेहाय जखा सुनानै हा स'नाय जायो
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
बिनि बेनिफ्राय जोङो गोबां बे जि दानाय जोङो गोबां खालारनि जेरै खुन्दुंफोर बाहायो जे जेरै गो खुन्दुंनि गाबफोर जेरै गोथांखौ लाइगां गोमो दावदै गोमो बुरि गोजा गुफुर
औ
आं गोमो जाथि बायदिसिनाफोर गाबपशफोर बाहायनाय जायो आरोना
ओमफाय आङो बे दानायफ्राव जोंनि बर' आइजोफ्रा दखनाफोराव आरो जोमग्राफोराव गोबां समायना समायनाफोर जेरै आगरफोर दैखाङो दख'नाफोराव जेरै हाजो आगर आगर दावराइ मोख्रेब ओमफ्राय दिंखिया आगर बिदि बायदि बायदि आगर एरनाय जायोमोन आरो हाजो आगर बैग्रि बिबार बायदिसिनाफोर
औ खोनादों नोंथां
औ औ नों खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नों आरो गुबुन गुबुन आगरफोरबो दंबावो आङो आगरनि मुंखौहाय बुंजोबब्ला बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि आगरफोरबो दं आरो आरो गोबां रोखोमनि आगर गुबै दावराय मोख्रेब बायदिसिना दख'नाफोरखौबो आलादा आलादा नाम होनो हायो आरोना
औ
एसेनोसै आंनि बुंनांगौहाय नोंथाङाहाय बर'फोरनि बागै माबाफोर एसे फोरमायनांगौ दंबा एसे फोरमायनो हागोन
औ नोंथां हागोन आं नोंथांनिसिम जोङो सासे गथ'खौ खांनानै माबोरैहाय फेदेरलांनांगौ बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों खोनादों ना नोंथां औ दा जोङो सासे गथ'खौ जेब्ला जोङो बिमा बिफा बेखौ खांनानै जोनोम होब्लानो बेखौ जोङो सासे गथ'खौ खांनाय जाया नङा होमबा सासे गथ'खौ जोङो खांनोब्ला बेखौहाय जोङो जोनोम जानायनिफ्रायनो मोजाङै देरजासिम बेखौहाय जोथोनै खांलांनांगोन दा बेबायदि जोथोन लाखिनोब्ला जोङो सासे गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो बेखौहाय मा खालामनांगोन जोङो बेखौ गासैबो बिथिङावनो जोङो मा बेखौ नोजोर होनांगोन ना गथ'आ माबाय मा रोखोम गथ'आ मा होनो माबोरैहाय दावगानो हायो गथ'नि मेलेमा बेसेबांसिमावहाय बियो बिनि साननाय हनाया मा होनोमोनलाय बेसिबांसिम बेनि साननाय हनायफ्रा गोख्रों बेखौहाय जोङो नोजोर होनो हायो दा सासे गथ'खौहाय जों ओ खालि सोलोंथाइ होनायाल' बे गथ'खौ खांनाय जाया नङा होनबा नोंथां? नोंथां दा सासे गथ'खौ जोङो सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेखौ मा बिमा बिफाया मा समाजजोंबो बेखौ गोरोब होनो खालामो नो नांगोन दा बेखौ सासे गथ' समाजजों गोरोब होनोब्ला जोङो मा सिगाङावनो बिमा बिफाया गथ'नि सिगाङाव जेब्लायबो मोजां मोन बाथ्रा जेब्लायबो गुरै बाथ्रा सैथो बाथ्रा बुंनानै बे गथ'नि सिगाङावहाय जोङो दिन्थिनो नाजानांगोन ना अब्लासो बे गथ'आ जोंनि बिमा बिफानिफ्राय नुनानैहाय सोलोंगोन दा सासे गथ'आ बे न'खराव बेबायदि मोजां आबहावा थासारिखौ नुयोब्लासो बियो मा ओ गासैबो समाजनि सुबुंफोरजोंनो गावबो मा गोरोबनानै थानो हागोन बेनिखायनो मा जोङो सिगाङावनो गथ'खौहाय मा गथ'नो मोजां आखलखौ जों जेब्लायबो दिन्थिनांगोन आरो बेनो सैथो बाथ्राखौ बुंनो जेब्लायबो बेखौहाय थुलुंगा होबाय थानांगोन दा जोङो सासे गथ'खौहाय जोङो जोनोम होखांनाय उनाव बेखौहाय सोलोंथाइ लाहोनानै जेब्ला ओ बेनि सोलोंथाइ गोजौ थाखो सहैयोोना बे गथ'खौ जोङो सोलोंथाइ होनाय समावहाय मा बिनि उन सिगां गासैखौबो नोजोर होनांगौ गथ'खौ जोङो जेब्लायबो थाल लानो नांगोन नङा हा दा गथ' स खौ जोङो नोजोर होनोब्ला बेनि बे फरायदोंना फरायाखै बेयो मा खालामदों ना फरायदों फरायनायनि नामाव बे माबा मोनसे खामानियावसो गोसो होदों नामा बेथ गायदों नाम मा बेफोरखौ जोंनि बिमा बिफाया नोजोर होनांगोन ना आथिखालाव मा जोंनि गथ'फोरा उन्दैनिफ्रायनो मा बे बेरोंदामिन जौगानायखाय दा आजिखालिनि गथ'फोरा मा बेबायदि मबाइल लेपटप कम्पिउटारे बेफोरबायदियावहाय गोदोनानै थाग्रा जाबाय नङा होनबा बेफोरनिफ्राय जों गथखौ गोजानाव लाखिनांगौवबा सिगां सिाव जोंनि बिमा बिफाया मा गथ'नि सिगाङाव जे्लायबो मा मोजां आखु दिन्थिनांगोन । गथ'आ जेब्ला बिमा बिफा एबा गिदिरखौहाय जेब्ला बेबायदि गोबां मबाइलावहाय बेस्थ' थानाय ना मबाइलाव नांथाबनानै थानाय बा गेमफोर गेलेनानै नांथाबनानै थानाय बेफोरखौ नुयोब्ला जोंनि गथ'फ्राबो सोलोंगदों नङा होमबा दा बेनिखायनो जोङो मा गथ'नि सिगाङाव जेब्लायबो मा मोजांखौ दिन्थिनांगोन दा गथ'फोरा बांसिन दा दानि जुगाव बे गेम गेलेनायनि जाहोनानो मा जों गिदिरफोरखौ नुयो बेनिखायनो बिसोर सोलोङो दा गेम गेलेनानै दा आजिखालि दानि जुगावहाय गथ'फोरा मा गोबां बेबायदि सोलोंथाइनिफ्रायबो खायसे गोजान जानायखौ जोङो नुनो थाङो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो गोबां फरायसाफोर दङ बे गावनि गेम गेलेनायफोरजोंनो गावनि जिउखौ खौबो खहा खालामदों । बेफोरो मानि थाखाय जायो बेफोर गासिबो न'खरनिफ्रायनो सोमजिबोनाय नङा होमबा नोंथां न'खराव जे बिमा बिफाया बेखौहाय गिदिरफोरा मोजाङै जोथोन लायाबा दायथ' लायाबा नोजोर होआबा बे गथ' बेबायदि लामाजों थांनो हागौ बेनिखायनो मा सासे गथ' मोजां आखल दिन्थिनोब्ला जोङो बेनि गासैखौबो उन सिगां नोजोर होनांगोन। बे गथ'आ जाहाथे इयुनाव देरनानै समाजारि समाजजों गोरोबनानै गावखौहाय गोजौ फारसे लांनो हायो नङा होमबा नोंथां दा ओ जोङो बेबायदि मोजां आखलनि गुननि जानो हायोब्ला जोङो सानसे समावहाय गिदिर मानसि ज बेयोथ' रोखााखखा बिनिखायनो गथ'खौहाय मा सासे मोजां गथ'खौहाय देहायारिबो मेलेमारिबो जौगाहोनो थाखाय जोङो मा बेनो मोजां जानाय आदारफोराबो गोनांथार उन्दैनिफ्रायनो ना नङा होमब नोंथां उन्दैनि उन्दै निफ्रयनो बे गारनो जोङो ओ मोजां आदार जानायखौ होनो नांगोन बेखौहाय मोजाङौ जेब्लायबो गथ'नो आरोबाव मा सासे गथ' मोजां देहा खालामनो थाखाय मा ओ बेनो थाखाय बेनो माखासे गेलेनायनिबो ना देहानि माखासे देहा खौ गोख्रों लाखिनो थाखाय गेलेनायाबो जोबोद गोनां ना दा बेखायनो गथ' सम जोङो आथिख खालावथ' दानि जुगाव मा गथ'फोरखौ बेबायदि गेलेनायखौनो नुनो था थांलिया मानोहोनबा दानि जुावहाय गथ'फोरा गोबां मबाइल ज गेलेनानै थासै बेनिखायनो जोङो मा बेफ फोरनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ दा फोथारफोराव दसे लांनानै मा गथ'फोरखौहाय गेले नो थाखाय खाबु होनांगौ आरो बिमा बिफायाबो मा गथ'जों लोगोसे गेलेफानो हानाया जोबोद गोनांथार नङा ना नोंथां। दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसेबो माबा फोरोंनो सानदों नामा।
अ नोंथाङानथ' बुंखाबायना हा गथ'फोरहाय माबायदि फोरोंनांगौ बेखायनो आङो बुंनो सानो नोंथाङा जे होनदों गासिबो मोज
औ दा जोङो समाव हाय मालाबा गेदेर जानानै गथ'फोरखौ ओ मालाबा जाङो मोज जां आखलबो होनो हाया जायोना दा जोङो सासे गथ'खौ मोजां खालामनोबा जों गिदिरफोरानो जोबोद सांग्रां जागोरनांगोन सिगाङाव
मोजां आखल दिन्थिनांगोन उन्दैफोरनि सिगाङावहाय मोजां बोसोन होनांगोन। मोजां रालायनाय फोरोंनांगोन गिदिरफोरखौ मोजां सनमान होनाय सोलोंनांगोन मान होनो उन्दैनिफ्रायनो, जेरै उन्दैयाव आखला सोलियो देदजासिमबो बेनो थालाङो बेनिखायनो उन्दैफोरखौ ओम उन्दैथारनिफ्रायनो मोजाङै गियानखौ फोरोंनांगौ आरो। देरनायासिमबो बेनो थालाङो जै गाज्रि आखल फोरोंदावबाथाय आरोबो देरजासिमबो बियो थालाङो आरो गाज्रि जाबाथाय सोलायनो हानाया आखलखौ गोब्राब जायो आरो बेनिखायनो उन्दैनिफ्रायनो मोजां आखल फोरोंखानांगौ।
औ औ खोनादों नोंथां।